औ दा आङो नोंथांनिसिम बार गुबुंले जानायनि सायाव,
ओ
नानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा समहोनो हागोनना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ ओ दा गा गुबुंलेया गुबुंले जानाया माबादिहाय जायो बेनि सायाव आं एसे फोरमायलांनिसै
औ दे नोंथां दे
औ बार गुबुंले जानायनि जाहोना जाबाय बेबादिनो ओ गोबां बिबांनि जेनेबा गारि मथर जोङो सालायोना सुबुं माहारिफोरा मानसिफोरा बे गा रि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै बेफोर फोरा जोंनि बार म्न्दलखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो ओ गिदिर गिदिर कल कलकारखाननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै अब आरो बायदिनिफ्रायबो जोंना बारा गुबुंले जायो। दा जोङो बेफोर बार गुबुंले जानायनि थाखाय जोंहा माने गोबां खहा नु ओ नुजानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि गेजेराव जेरै बारनि जों गोग्गो हां लानायाव गोबार अक्सिजेन मोनजायैनि थाखाय जेनेबा जोङो बायदि बेरामाव गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनो जायखि जायनि जउनाव केन सार बायदि बेमारफोराबो सोमजिनो हमो। आरो बेफोर बार गुबुंले जानायनि जाहोना आरो गुबुन फारसेथिं सानना नायोब्ला बिफां लाइफांनि खम जालांनायनि जाहोनावबो मानोना बिफां लाइफोङा लाइफाङा जोंनि सुबुंफोरा हेंगारनाय कार्बनाइट अक्साइड गेसखौ सोबनानै लायो आरो जोंनो अक्सिदे अक्सिजेन गेस हगारो। दा बैफोर जेनेबा जों सुबुं माहारिया बांबाय बुहुमाव। बेबायदिनो जोंनि कार्बन-डाइ अक्साइड गेसाबो बांनानै ओ बारा एसे गु बाराबो गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव ओ बिफां लाइफाङा सोबग'नो हायियाव। बेनिखायनो जोङो बार गुबुंलेखौ होबथानो थाखाय बिफां लाइफांबो गायनांगौ आरो बैफोरबायदि गारि मथर सालायनायखौ जोङो जेनेबा नांगौ नांगौ बिबांनिल' सालायनांगौ जेनेबा जों दानि आथिखालनि जुगावहाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे बे खाथि खाला दा नै किल'मिटार ओ थाम किल'मिटार बादि ओ खाथि खाथि से किल'मिटार बादि खाथि जायगाफोरावबो गारि लानानै थाङो मायबा मोनसे नांगौ जायोब्ला नाथाय बेफोराव जोङो आथिंजोंनो थाबायनानै थाङोब्ला ओ एबा बे साइकेलफोरजों थांजानाय जायगायाव साइकेलजोंनो थाङोब्ला जोंना बे गारि म थरनि उम बिबाङा जेनेबा बे उखुन्दै ओंखारनायाबो खम जागोन आरो बेबादिनो जोङो गुबुन हादरफोराव नुनो मोनो जे ओ दाना बेबायदिनो साइकेल बायदियै जोङो सलायनाय नुनो मोनो। आरो ओ जोंनि हादोरावबो बेबायदिनो साइकेल सालायनाय ओ साइकेलखौ बाहायफिनोब्ला माने गोदोनि बायदिनो साइकेलजोंनो खाथि खाला थांनाय जायगाखौ थांफिननो हायोब्ला बार गुबुंनाया एसेबाबो खम जागोन होननानै आङो सानो। दा नोंथाङाबो बार गुबुंले जानायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन
औ औ नोंथां। जे नोंथाङा थिगैनो बुंदों जे आथिखालाव जोंनि गारि मथर सालायनानै बाहायनाय आरो कारखानाफोर गिदिर गिदिर खानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैजोंनो जोंनि बे आब आबहावाया गुबुंले जानो हमदों लोगोसे जोंनि ओ जोंनि बे ओ दानि आथिखालनि जानायनि बे पेकेट पलिटिन जे ना बेखौबो बाहायनाय बेबो बाहायनानै जेराव मेराव गारलानि सायावबो बेफोर जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हम दा बेजों लोगोसे जोङो नोंथांनि बुंनाय बायदिबा जे साखाथि साखाथिफ्राव थांनायाव जों साइकेलफोर बा आथिंजों थांनो हानाय सिमाव आथिंजों थांनाय बा बेनिफ्राय एसे जानस सेल बायनाय नोंथाङा थारैनो थिखौनो बुंदों दा जों लोगोसे जोङो जे जोंनि संसार जानायनि बेलायावहाय जे जोङो जानाय लोंनायनि संनाय खावनायनि बेलायावहाय जोंनो बननिबो गोनांथि जायोना नोंथां दा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जे फांसे दान थफायोब्ला बिनि सिगां दान थफायनायनि सिगां जे थाग थयारि खालामनानै बिनि फांनै ो फांसेनि सिगां फांनैसो गायनानै दोनखानानै अब्ला बेखौ जोंनो नांगौ खामानियाव बाहायनो हागोन आरोखि नोंथां दा बिनि स बिदि बेबायदि खालामोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय जे जोङो बेखौ रैखा खालामनो हागोन। बिनि थाखाय जोङो बिफांखौ जे बेफोरबायदि गायनानै लायो। अ मोजां ज दा बेजों लोगोसे जोङो ब। तटिनफोर जे जों जानानै गारला। ायनाय जेराव मेराव बेफोरखौ जोङ जेनेबा जानला मोनला जेराव मेराव। ह गारला बायालासिनो दाबसे जायगायाव जमा दोननानै जों बेखौ। सावनानै गारोब्ला सावोब्ला जोङो जोंनि थाखाय आबहावानि थासारिया मोजां जागोन। दा बेफोरबायदिखौ बय बयबो बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय गोनांथि दङ जे नोंथां। बिथाङा बुंनाय बायदि आबहावानि थासारिया जोंनो। जे
बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस हरनायखौ जों लानानै थांनानै थायो नालाय नोंथां। दा बेनि थाखायनो जोंनि आबहावा खौ जे गोग्गो थासारि लानो थाखाय। जोंनि थाखायनो बियो जों सुबुं माहारिनि थाखायनो बियो आ। मोजाङै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै गोबां खालामनानै लानाया। जोंनि थाखायनो जोंनि देहानि सावस्रिनि थाखाय ओंखायनो मोजां दा जोङो। जोंनि आबहावाखौ गोग्गो थासारि खालामनाया बेनोदि। जोङो बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे पलिथििनफोरखौ गारला बायालासेनो आदरै दोननांगोन बेखौ साफा खालामनांगोन बेजों लोगोसे जोंनि बे कारखानाफोरनि बाहायनाय। बाहायनाय कम्पानिनि सेर सेर जोङो। बेफोरनि कम्पानि फोरनि सुबुं मावथियारिफोरखौबो जोङो। ओ जे बिथोन होनांगोन जे मोजाङै। मावनायनि थाखाय बेफोरबायदि आरो नोंथां। दा अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथाङाब्लो औ।
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो बार गुबुंले बारु गुबफुंनै जानायनि सायाव जों
उम।
बेबायदिनो बार गुबुंलेया ओ गारि मथरनि उखुन्दैनिफ्राय गनाय कलखारखानानि ओंखारनाय उखुन्दै बायदिनिफ्राय जोङो बार गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो गुबुंले जानायखौ होबथानोला जों आं द जों दहाय सावरायनाय बादिनो। गारि मथरनि बिबांखौ एसे खमना खामनांगोन आरो। बे गारि मथराबो आथिखालाव जेनेबा बेटरिजों सालायनाय गारि ओंखारदोंना सार जिं बेफोर माने जेबो उखुन्दै खुवा बेफोर गारिफोरा ओ बेफोरो बारखौ जेबो गुबुंले खा बेनिखायनो जों हायोब्ला। बेबायदि बेट्रि गारि बा चार्जिंनि इलेक्ट्रनिक जों सोलिनाय जा गारि बेफोरखौ जोङो। जामाय बेयो जोंनिफाय साबसिन जागोन जोना आबहावाफ्राबो जेबो। गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननायङा बेबदि बेट्रि गारि बादि सालायोब्ला। आरो। बेबायदिनो बिफां लाइफांबो बिफां लाइफांखौ जों गायनांगौ बार मन्दलखौ। माने गोगो थासारियाव लाखिनो थाखाय। मोजां थासारियाव थाजिम आखिनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफां नांगौ। बेखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जेसे हायो एसे लानाया गाहाम आरो नोंथां बुंनाय। बादिनो बिफां फांसे दान्नो। दाननायनि सिगां जों बेयाव फांबा फांब्रै फांबा बिफां गायनानै लानांगौ। अब्लासो नों बे